हेलौ।
औ
अ खोनादों। अ दा होमबा जोङो। शपिंनि सोमोन्दै सावरायलांनोसै नामा
औ सावरायनो हायो दे।
अ शपिंखौ जोङो दानि जुगाव जेनेबा मोननै रोखोमै खालामनो हायो अनलाइन शपिं आरो अफलाइन शपिं थ अनलाइन शपिं माने जोङो इन्टारनेटनि मददजों जेनेबा नआव थानानैनो ओ बुस्थुफोरखौ जेनेबा बायना लाबोन बायना बायनो हायो जेराव सासे जेनेबा गेजेरनि जेनेबा दखान आरो जों आजावग्रा मानसिफोरनि गेजेराव सासे माने ओ होफैग्रा मानसि थायो आरो बेयो जेनेबा दखाननिफ्राय जोंनिसिम जायनो जि नांगौ बेखौ होफैयो जाय जोंखौ जेनेबा बाजाराव थांनायनि टाइमनिफ्राय बाहा ओ जोंखौ बासायो आरोना
औ
अफलाइन सपिं होनबा बिदिनो गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय गावनो बाजाराव थांनानै गावनो बुस्थुफोरखौ आखाइजों दांनाय दांनाय नायनानै फसनजानानै बायनानै लाबोनाय बे जाहैबाय अफलाइन सपिं आरोबाव जेनेबा बिदिनो अनलाइन शपिंफोरनि थाखाय गोबां एप्लिकेसन्सफोरबो ओंखारबाय आरो वेबसाइटफोरबो थायो गोबां दखानानो दानि जुगाव जायफोर अनलाइन शपिंखौ माने इजि खालामदों आरो बेनिफ्राय नोंथाङा माबा फोरमायनो सानदोंना अनलाइन शपिं एबा अफलाइन सपिंनि बागै
औ आंथ मोननै सपिंखौबो खालामो अनलाइनखौबो खालामो आरो अफलाइनखौबो खालामनाय जायो आरो आं सानो माने आं बांसिनै गस्लाफोरखौहाय आं अनलाइनखौनो खालामो आरो नाथाय आं जुथाखौ बांसिन आङो अफलाइन खालामनाय जायो आरो जुथाखौहाय माने आं जुथाखौ माने मेगनजों नुनानै बायनो बांसिन मोजां मोनो आरो आरो सिगानियावथ' जों नुदों मोनदों सिगाङावथ' जे समाव फैसा गैया होननाय बुस्थु गैयामोन बे टाइमावथ' बारटार सिस्टेम होननाय मोनसे सलियोमोनना दा जों मुवा बेसाद मुवा दों मुवा जों सोलायोमोन। बेसादजों बेसादजों सोलायोमोन जेरै नोंनियाव माइरं दङोबा आरो आंनियाव माबाफोर मैगं बा बेदर दङोबा बिदिनो जोङो सोलायोमोन ना
नंगौ औ
आरो दानि जुगाव जों नुनो मोनो जायहा ट्रेन्दिंआव जादों आरो सेफटिं होननाय जायखौ जोङो निलांनि । सपिं खालामनाय होननानै बुंनाय जायो। आंथ' बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो माने बियो मोनसे इनभाइरनमेन्ट फेनलिबो जोंनि आबहावाखौहाय माने बासायनायाव ओ हेफाजाब होयो आरो नों मा सानो सिफटिनि बागै
थ्रिफ्टिं औ माने सिफटिं माने बेनोना जेनेबा ओ त्रिप्तनि सोमोन्दै निलामि औ माने जेनेबा आङो आंनि मोनसे बेसादखौ गोबां बाहायदिया खेबसे खेबनै बाहायनानै जेनेबा बेखौ डनेसन खालामामनाय बेबादिखौ बुंदोंना नोंथाङा?
औ बेबादि बुंनाय आरो माबा माने बाजा फोराव खम खमाव मोनोना? मालाय सोरबा बाहाय खानदा खौहाय
औ औ नंगौ माने बेयो नोंगौ बेयो मोनसे जोबोद मोजां इनिसियेटिभ जेनेबा आं मोनसे बुस्थुखौ नांलाबा आंनो गोनांथि गैलाबा जेनेबा बेखौ बेखौ आङो डनेसन होनानै ओ जुदि सोरबा नांगौ। औवा बायनानै लाफिनो एसे खम दामावनो बेयो माने जोबोर मोजां खान्थि जाय जेनेबा जोंनि मिथिंगाखौबो गेब्रें होनायनिफ्राय रैखा खालामो जेनेबा वेस्ट वेस्ट मेनेजमेन्ट बादि जाहैयो आरो ना दं बियो जोबोर मोजां औ आरो एसे दाम खमावबो माने मोजां बुस्थु मोननो हायो बेवहाय थ' बेफोरखौ जेनेबा मोजाङै जेनेबा बाहायजाथाव खालामफिननासो फाननाय जाखायो नालाय बेवहाय जेबो गोरोन्थि गैया स' बेफोर मोजां आरो।
औ आंबो बेखौ बिरात मो मोजां सानो आरो मानो होनब्ला जोङो दानि जुगाव नायोबा बे फार्ट स्टेसन होननाय जादोंना बिरात ट्रेन्दिंआवहाय फार्स स्तेसन होननाय जाय मोन फोर माने अभार इउस खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नांगौनिख्रुइ बांद्राय बायनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। जायहा जोंनि आ खहा‌बा मिथिंगानि थाखाय जोबोद‌ गाज्रि बुंजायो मानो होनब्ला ओ‌ मानस फोरा बायनानै बांद्राय बायनानै बेखौ बाहायालासिनो ओरैनो गारो आरो। बेफोरो माने मोजां नङा होन जायो आरो नोंथाङा मा सानो बेनि बारै ओ साबस्क्रिपसननि बारै
नंगौ माने ओ जेरै नोंथाङा फोरमायदों जे मानसिफोरा गोबां बुस्थुफोरखौ ओरैनो बायसोयो बेनिफ्राय जेनेबा माने वेस्ट जालाङो आरोना नांगौ बादिबो बाहायनो हाया गावनि थाखाय जेनेबा बेखौ मोजाङै बाहायजोबनो हाया।
औ।
खौ बुंदोना नोंथाङा?
औ औ
स' जेनेबा
आं बेस्ट बिदिन्थि बिनि बेस्ट बिदिन्थि सानोबा आं ओ गारि मथरखौ सानो आरो जों नुनो मोनो न'खरसेयावनो मोननै मोनथाम गारि थानाय। साखा खबनैबो थायो आरो साखा खबब्रैबो थायो। स्कुटिबो थागोन बाइकबो थागोन कारबो गंनै गंथाम थागोन त' बेयो माने जोबोद गाज्रि आरो बुंजायो। नोंथाङा मा सानो बे--? नि बारै?
नंगौ नंगौ बेवहाय माने जेनेबा सासे न'खराव जेनेबा साब्रै मानसि थाबाबो माने गारिया गंब्रैनिख्रुइ बांसिन थानाय नुनो मोनो आरोना जायफोरबा बायनो हायो। बेफोरनि न'खराव थ' बेफोरो जेनेबा गोबां पाब्लिक माने गावबा गाव इन्दिभिजुवेल मानसिफोरा माबा इदि मथरफोर बाहायनाया माने मिथिंगा गेब्रें होनायाव बिराद बाहागो लायो। स' बेफोरो माने मिथिंगाखौ जोबोर खहा खालामो आरोना जों गोबां गारिफोर बाहायनायाव जेनेबा सा न'खरनि साब्रैबो मानसि गंब्रै गारि बाहायनाया जेनेबा साब्रै मानसिबो गंसे गारियानो थोजासे आरो नङाबाबो जेनेबा पा-पाब्लिक ट्रान्सपर्ट लाजायो।
औ औ आरो बेनि बादैथ शपिं खालामनो बिराद मोजां मोनो। आं बांसिनै आङो‌ ड्रेसफोरखौ बायनो जोबोद मोजां मोनो आरो द्रेस गोदानबाथ' आं गाननोबो मोजां मोनो आरो बायनोबो मोजां मोनो। नोंथाङालाय?
औ माने जेनेबा द्रेसनि शपिङा माने जोबोर मोनसे इन्ट्रेस्टिं मतलब खामानि बायदि‌ आरोना जेनेबा मोनसे दखानाव थांनानै माबा मोनसे जेनेबा शपिं खालामनानै गोसोआबो गोजोननाय मोनो। बे माने मोनसे थेरेक पि बादिबो बुंजायो आरोना। त' जेनेबा आं मोन मोनसे दखानाव थांबाय आं मोनसे जे द्रेसखौ बेसेबा मोजां मोनबाय बेथ' बे मोजां मोननायानो जेन'बा आंनि थेरेपि बायदि जाबाय। ओमफफ्राय बेखौ जेब्ला आङो लानो हायो बायनो हा हायो अब्लाना बे मोनसे आरोबाव मोनसे मोजांसिन जेनेबा थेरेपि बायदि थां आंनि गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो जेब्ला नोंनि गोसोआ गोजोनदों नोङो जोबोर खुसियै थायो हेपियै थायो।
औ
नोंथाङा ग्रसारि शपिं खालामफेरदों?
औ खालामफेरदों। माने ग्रसारिनि थाखायबो जोबोद मोजाङानो आरो मैगं ओरैनो जि पसन बेखौ बायनो हायो नाथाय आङो ग्रसारि सपिंखौहाय बांद्राय इन्टारेस्टिं मोना आरो ना। आंङो ड्रेस बा एबा जायखौ जों गावनि मोदोमखौहाय साजायनो हायो बेफोर सपिं खालामनायाव आं बांसिन मोजां मोनो आरो ग्रसारिनिख्रुइ। नोंथाङा ग्रसारिखौ मोजां मोनोना द्रेरस बा जायखि जाया मुवा जायजों जों जोंखौ साजायनो हायो जोंनि मोदोमखौ। बेखौ मोजां बुङो।
ग्रसारि सपिंआ जेनेबा जोंनि जानाय लोंनायनि थाखाय बे मोनसे आंनि बादिबा बे मोनसे आलदा आरो ओ गाननाय जोमनाय देलायनायनि सपिंआ आलदा जायो आरो ना जोबोर आलदा आलदा जेनेबा बेसोर मोननैबो माने जोंनि थाखाय गोनांथिथार जेनेबा गाननाय जोमनायनि देलायनायनि सपिंआबो गोनांथिथार बेयो आलदा जेनेबा औ माने देलायनाय गाननाय जोमनायनि सपिं खालामबा जोबोर मोजां मोनो। ओमफाय आरो जानायनि थाखायबो जेनेबा ग्रस स सपिं खालामबा जेनेबा आं माबा बुस्थुफोरखौ जोबोर जानो मोजां मोनो ओमफ्राय आं बेखौ बायनो हाबाथाय माने जोबोर गोजोननाय मोनो आरोना। जेनेबा आङो दा ओ थालिर मैखुन नुदों ओमफ्राय थालिर मैखुन आं जानो लुगैना दं बेखौ बायनाय लोगो लोगो आं जोबोर गोजोननाय मोनो जेनेबा आं जानो मोनसिगोन लुगैनायखौ बिदि।
आंनाबो बेबायदिनो जायो जानायालाय आरो ओ नोंथाङा इलेक्ट्रनिक्सफोर शपिं खालामो ना खालामा? आंथ' बांद्राय खालामनाय जाया आरो बिदिनो बोसोरफोराव खनसे खननैल' खालामनाय जायो इलेक्ट्रनिक्सनि शपिं। माने बे इलक्ट्रनिक्स गेजेदफोरा जुरो नालाय बेनि बुस
औ औ नंगौ माने इलेक्ट्रनिक शपिंआ माने मा जों खनले खनले खालामबाय थानो हानाय जाया नाथाय जेनेबा आं मोनसे लेपटप लाबाय बे लेपटपआ आंनि बोसोर बेसेबा गोबाव थाम ब्रै बा बोसोरालागै माने ए द' बोसोरालागै सोलिबाय थायो आरो मोजाङै लाखियोबा। मोनसे फनाबो आंनिया ब्रै बा बोसोरहालागै सोलिबाय थाग बा गोबाव समहालागि जोरोगोन आरोना। बेनिखायनो जोङो बोसोरि सब पिं बारा खालामनाय जाया। माबा बोसोरि नङा बे मा होनो टेक्न'लजि शपिं बारा खालामनाय जाया आरो ना, ओ बिदिनो जेब्ला टेक्नलजि शपिं खालामनाया मोनसे मोजां इनभेस्टमेन्ट आरो ना।
औ
थ' माने आरो इउसफुल जायो टेक्नलजि आरो जों नांगौबासो। बा बाहायनाय जाखायो टेक्नलजि शपिंखो नाथाय ओ गिदिर-गिदिर ओ महरफोराव नुनो मोनो जुदि नोङो शपिं खालाम माने बायाबाबो बे माने स्टरफोराव थांनानै माने बेफोरनि एक्सपिरियेन्सखौ लानो हायो गोदान गोदान बेसाद। नि जुदिअ नोङो बाया बिदि। स' टेक्नलजि शपिं आाबबो मोनसे इन्ट्रेस्टिं
ओ आरो आं गावखौनो आङो अबजार्भ खालामनानै नुनो मोनबाय आरो आङो बांसिन आङो सब बयनिख्रुइबो आङो खमसिन शपिं खालामोानो जाबाय आ लेखाफोरनि शपिंखौ बां न' सपिं खालामो आरो मानो होनबा दानि जुगाव जोङो अनलाइनैनो मोनजोबो ना पिडिएफ फोर वेबसाइटफोरनिफ्राय। बेनिफायनो आरो नाथाय ले लेखौ सपिं खालामनाया लेखाफोरखौ सपिं खालामनाया जोबोद मोजां हुदा मोजां बुंनो हायो आरो नोंथाङा मा सानो बेनि बारै?
नोंगौ लेखा शपिं खालामनाया जोबोर मोजां हुदा जेनेबा जों लेखा लेखा फरायनानै जोंनि गियानखौ फेहेरनो हायो नाथाय दानि जुगाव ओ मा होनो जोङो इलेक्ट्रनिक्स गेजेटफोरावनो गोबां ओ डाटाफोरखौ मोनो फरायनो हायो जि फरायनो गोसो बेनि थाखाय माने लेखा लेखाफोर शपिं खालामनाया जोबोर खम जालांनो हमबाय आरो ओमफ्राय आंबो जोबोर खमैनो लेखा शपिं खालामो।
औ आंबो
जों दोन्थनोसै नामा दिनैनि सावरायनायखौ।
औ औ औ दे।
दे,